नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय
दिनै जोङो मोनसे टपिकनि सायाव रायलायगोन बे टपिकखौ नोंथां सिन लानानै फैनाय जादों आरो बे टपिकआनो जाहैबाय बिबारनि सायाव।
औ रायलाय जागोन जों बिबार होनोब्ला जों मिथिखायो गोबां रोखोमनि गोबां बेबायदिनि गाबफोरनि गाबफोरखौ जों बिबारफोरखौ जों नुनो मोनो माखासे बेबायदिनो बिबारफोरा बिदिनो गेदेर गेदेरफोर आरो माखासे बिगारफोरा बेबायदिनो फिसा फिसा बारो बेबायदि फिसा फिसा बारनायफोराबो जोंनि गोसोखौ बोनो हायो बेबायदि गेदेर गेदेर बारग्राफोराबो बिदिनो जायनि गोसोफोरखौ बेबायदि बोनानै लानो हायो
मानो होनोब्ला बे बिबारफोरनि जुगिदि जोंनि गोसो बिदि गोजोन्नाय मोनो जों बिबारफोरखौ गाव गावनि न' न'फोराव जोङो बयबो गावबा गावनि न'खराव जों मोजाङै बेबायदि गायनानै लानो हानाय गायनानै लानाया जोबोर गोनांथार मानो होनोब्ला बे बिबारा जोंनि गोसोखौ जोबोर गोजोन होयो दुखुनि समाव जेब्ला जोङो बिबारफोरखौ बेबायदि बिबार फोरनि खाथियाव थानानै जों थाङो होमब्ला जोङो जोबोर गोजोनो बेखायनो जोङो गावबा गावनि न' खाथिफोराव बेबायदि बिबारफोरखौ जों गायनानै लानाया जोबोर गोनांथार बिबारफोरखौ जों गोबां रोखोम रोखोमनि बेबायदि नुनो मोनो जेरै गो गोजा गुलाफि गोमो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि नुनो मोनो बेबायदि गलाब बिफारफोराबो गोबां रोखोमनि थायो आरो सान बिबारफोराबो गोबां रोखोमनि बेबायदि खालारफोरखौ एबा गाबफोरखौ जों नुनो मोनो
जों दानि मुगायाव बेबायदिनो बिबारफोरखौ बिदिनो मोसानायफोरावबो जोङो बेबायदि खानायाव बिबायदि लाना नायजों मोसानायफोरखौ जों नुनो मोनो माखासे बेबायदि मोसाखावरिफोरा बिदिनो प्लास्टिकजों बानायजानाय बेबायदिनो समायना रमायना गाबनि बेबायदि बिबारफोरखौ जों खर' लानायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो माखासे
फोरखौ जों बेबायदिनो अरिजिनेल एबा न'आवनो बारनाय बिबारफोरखौ जों लानायखौ जों नुनो मोनो बे बिबारफोरखौबो जोबोर समायना नुयो आरो बैफोर बेबायदि प्लास्टिकनि बिबारफोरखौ बेबायदि मोसानाय फोराव लायोबा बांसिन समायनायखौ जों नुनो मोनो
बेखायनो जों साफ्रोमबो बेबायदिनो बिबारफोरखौ जों गावबा गावनि न'खराव मोजाङै बेबायदि गायनानै दोननांगौ। गोबां रोखोमनि बिफारफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै माखासे बिफांफोरा बेबायदि बिबारफोरनिया माखासे गाहाय जायो आरो माखासे बेबायदिनो गोजौ जायो। जों साफ्रोमबो बेबायदिनो नुबोगासिनो आरो सान बेबायदि सानफोरा बेबायदिनो गोमो गाबनाय जायो बेबायदिनो माखासे सानफोरा आरो बेबायदिनो गुलाफिदों गुफुरजों बेफोरबायदि लगाय मोनदेर बेबायदिनो गाबफोर फाख्रा सिख्रा बारनायफोरखौ जों नुबो नुबोगासिनो
औ नंगौ एसे मदोननाय गोनां आरो बे बिबारा जोबोर समायना बिबारा बायदि गाबनि थायो। जेरै गोमो, गोजा, गुफुर, गोथां, बेफोरबायदिनो गासै गाबनि थायो बिबारा। बिबारा नायनायाव जोबोर स समायना आरो बिनि मोदोमनायाबो जोबोर मोदोमना। बिबारनिफ्रायनो जोङो गोबां बिदि जिनिसफोर गोबां बिदि मुवाफोरखौ जों बानायनाय जायो। बिबारनिफ्रायनो जोङो लानाय मोदोमनाय बिदि क्रिमफोर खौ जोङो बानायनाय जायो आरो बे बिबारनिफ्रायनो जोङो बिदि हाबा जानाय समाव बेफोरबायदिनो गोबां फुजानि समाव इसोरखौ बाउनाय समाव बेबायदिनो गोबां बाहायनाय जायो जोङो गुबुन गुबुनाव ओ बिबारा जोबोर समायना आरो बिबारा जेरैनो समायना एरैनो बिनि मोदोमनायाबो। ओ बिबारखो जोङो नायनायावनो समा ओ समाय खानाय नुयो आरो बेरेनो बिनि मोदोमनायफोराबो जोंनि गोसोफोरखौ सुग्लाम होयो। बिबारा जोबोर समायना। ओ आरो बे बिबारखौ गोबां बिदि गोजान गोजान जायगा गुबुन गुबुन कान्ट्रियाव बो बिबारनि फारसे बेफोरबायदि आबादफोरबायदि बिबारखौबो खेथि खालामनाय जायो। जायनि जाहोनाव बिबारखौबो मोनसे बिजनेस महरै गुबुन गुबुन जायगा गुबुन गुबुन कान्ट्रियाव खालामो। आरो बै बिबारानो जोबोर नायथाव आरो समायना। बिबाराव जेब्ला सिखिरिफोरा बानानै थायो आरो बेनि बिदैखौ सोबो अब्ला समायनायखौ आरोबाव बांसिन नुनायखौ जों नुनो मोनो। जेरै गलाब बिबारफोर आरो सान बिबारफोर बेफोरखौ जोंनि मोनसे सिनाय जानाय बिबारफोर बादि जोङो मोनथियो। जो-जोंनि न'फोराव जोंनि गामिफोराव गलाब बिबार आरो सान बिबारा साफ्रोमनि न'आव गैयाब्लाबो सोरनिबा सोरनिबा न' खरफोराव बेफोर बिबारा थाखायो। आरो बे बिबारखौ जोबोर समायना नुनाय मोनो। गलाब बिबार गलाबा गुबुन गुबुन गाबनि थायो। जेरै गुफुर, गोजा, गुलाफ बेफोरबायदिनो गाबफोरगो आलदा आलदा गाबनि थायो। आरो बेस बे गलाब बिबारखौ आलदा आलदा गाबानो थाया मानो समायनायखौ एखेखोनो नुयो। मानोना गलाब बिबारनि महरा ओरैबायदि मोजां गावदांदां ओ बे बिबारखौ रावबो मोजां मोना होननानै बुंनो हाया। मानोना बिबारा मानसिनि गोसोखौ बोनो हायो आरो बिबारा मोनसे ओ मोदोमफुल मोदोमनाय बिदि मोजां जोंनि गोसोफोरखौबो बोनो हायो।
औ नंगौ।
बिबारा गोबां बिदि गाबनि बिबार थायो। आरो गोबां बिदि गुबुन गुबुन जातनि बिबारफोर थायो। थेवबो बिबारा गुबुन गुबुन जातनि जायाथों मानो गासै बिबारखौनो गासै गाबनि बिबारखौनो समायनाय समायनाय नुयो आरो जोंनि गोसोखौ बिबारफोरा बोनो हायो। ओ जेब्ला जोङो जेखि जेखि जायगायावनो थाङा मानो जेब्ला जों बिबारनि महर खौ नुयो। अब्ला जोङो समायनायखौ नुनो मोनो जायनि न'खराव बिबारफोर दङ। जायनि न'खराव गलाब बिबार सान बिबारफोरखौ बिदि गायनाय जायो बिथांमोननि न'खरफोरखौ आरोबाव समायनासिन नुनो मोनो। मानोना बिबारा जोबोर समायना। आरो जोंनि न'खरफोराव बेफोर खौ गायोब्ला जोबोर समायनासिन नुयो। ओ बिबाराव सिखिरिफोरा बिदै सोबो। ओ बिफोरनि बिदै बिदै सोबनानै सिखिरिफोरा गावनि थांना थानायनि राहाफोरखौबो मोनो। आरो बेरेफोराबो बिबारफोरनि बिदैफोरखौ सोबनानै गावसोरनि बिदैसिम लांनानै थाङो आरो बुथुमो।
औ नोंगौ। जों बिबार होनोब्ला बिबारनिफ्राय गोबां रोखोमनि बेबायदिनो थाव साबुनफोरखौ जों मोननो हायो। जों गोबां बेबायदिनो जायगाफोराव बेबायदि थाव साबुन बनायनायफोरखौबो जों नुनो मोनो। बिबारफोरनि जुगेदि जोंनि मोदोमनाय बेबायदि थावफोरखौ जोङो बाहायनो मोनो। बिबारफोरा बेदिनो गोबां रोखोमनि थायो बेखायनो गोबां रोखोमनि बेबायदिनो थाव साबुनफोरखौ जों नुनो मोनो एबा बिदिनो थाव साबोनफोरखौ जों बाहायनो मोनो बेफोरनि जों बेबायदिनो थाव साबोनफोरखौ बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि एबा गुबुन गुबुन मोदोमनायनि गेजेरजों जों बेफोरनिफ्रायसो मोननो हायो।
औ बिबारनिफ्राय जोङो समायना रमायना
ओ अ जानायनि समावबो जोङो। मोजां समायना समायना बिबारफोरखौ माला सुनानै जोङो गाननो हायो। आरो बिबारा बिदिनो गोबां जोंनि बिदि मोनसे प्रग्रामफोराव जानायाव बिदिनो मोजां मोजां समायसारनाय साजायनायखौ जोङो बिबारनिफ्रायनो जों खालामनो हायो मानोना बिबारा जोंनि थाखाय मैलु गोनां बिबार बिबारखौ जों गासै खामानियावनो बाहायनो हायो बिबारा मोनसे ओ जोंनि गोसोखौ बोनो। हायो आरो गासै जोंनि मेगननि नुथायाव बिबारा मोनसे समायना आरो बे बिबारजोंनो जोङो गोबां बिदि खामानिफोरखौ जों मावनो हायो। बिबारनिफ्रायनो जोङो बिदिनो मोदोमफोराव फोननाय बेफोरबायदि क्रिमफोर आरो बेफोरबायदिनो बडि लसनफोरखौ जोङो बिबारनिफ्राय जों बानायनो हायो। आरो बिबारनिफ्राय जोङो मोदोमनाय बिदि थावफोरखौबो जोङो बानायो बिबारनिफ्राय जोङो बिदिनो गासै जोंनि मोदोमाव फुननाय गासै बेफोरबायदि मोदोमनि फोननायफोरखौ जोङो बानायनो हायो बिबारनिफ्राय बिबारा मोनसे समायना महर गोनां आरो बे बिबारखौ जेब्ला जोङो रानस्राव जायगायावब्लाबो जिखि जायगायावनो थाया मानो जेब्ला बिबारा गावदां बारनानै थागोन अब्ला बेखौ गोजाननिफ्रायब्लाबो एबा खा थिवब्लाबो बेखौ समायसारनायखौ नुगोन मानोना बिबारनि महरा ओरैबायदि समायना। जों ओ साफ्रोम बे बिबारा गोबां बिदि गाबनि थायो बिबारखौ। जायखि जाया गाबनि थाया मानो बिबारनि महरा गासैनाबो एखे आरो समायना मानोना गोबां बिदि गोजा गोथां बिदिनो गोमो गोजा बेफोरबायदि गोबां गाब थानायाव आरो बांसिन बेफोरबायदि समायनायखौ नुनो मोनो। आरो सिखिरिफोराबो आरो दाउफोराबो बेफोराव। बिदै सोबनो थाखाय फैयो आरो बेफोरनिफ्राय। गावसोरनि उदैफोरखौ बिफोरो बेफोर दावमा दाउसा एबा सिखिरिफोरा गावनि उदैनि उंखैनायखौ सुफुङो अब्ला जोंहा। समा जानानै फैबाय अब्ला जोङो दिनैनि बे टपिकखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै।
औ दे आ हर